ना
औ खोनादों
अ बिदिब्ला नोंथाङा दा समाव दसे फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ फ्रि दङ सावरायनाय जागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे जोंनि बर' हारिनि एम्फौ लाथा फिसिनायनि सायाव एबा इन्दि खुन्दुं लुनायनि सायाव एसे फोरमायना होनिसै
औ फोरमाय जागोन
ओ बिदिब्ला एम्फौ लाथा फिसिनाय बुङोब्ला जोंनिया एम्फौ लाथा फिसिनाया जोंनिया दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनिया आबै आबो मोननै समनि फ्रायनो जोंनि बर' हारियाव एम्फौ लाथा फिसिनाया मोनसे गावनि आंगो खामानि महरै जाबोगासिनो दङ एबा बेखौ जोङो मावबोगासिनो दङ
औ
लोगोसेनो एम्फौ लाथा फिसिनायजोंबो बिदिनो इन्दि खुन्दुं लुनायाबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ एबा दाबो जोंनिया फाय गामियाव जोङो खायसे आइजोफोरखौ जोङो इन्दि खुन्दुं लुनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जोङो एम्फौ लाथा फिसिनाय बुङोब्ला जो जों गिबियावनो एम्फौ लाथाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो बिदै एबा जोंनो फिथोबनि गोनांथि जाग्रोयो जोङो बै बिदैखौ जोङो औ हाथाय बाजारफोरावबो जोङो बायनानै मोनो जोङो नङाब्ला जोङो फिथोब महरैबो जोङो बायनानै मोनो नाथाय जोङो ओ दानि जुगाव जोङो सोरखारनिफ्रायबो जों बिबदिनो गोबां बिदिनो एम्फौ लाथा फिसिनो हरनाय जोङो औ हे-हेल्पफोरखौ नुनो मोनो आरोखि लोगोसे जोङो बि बदिनो जोङो गिबियावनो फिथोबखौ लाबोयोबा जोङो फिथोबखौबो जोङो बिजि खुन्दुंजों जोङो मोजाङै जोङो सुथाबनानै जों बेखौ मोनसे बेरायाव जोङो आलायना दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला बै बेरानिफ्राय ओ सिखिरिया अंखार गोन अब्ला जोङो सिखिरिखौ मासे मासेहाय जोङो गांसे जियावहाय जोङो बासाथाब होनानै जों बेखौ फिन खेबसेबाव जोङो बेै जिखौ जोङो बेरायाव ओ आलायना दोननांगौ जायो आरोखि बेनि उनाव जेब्ला सि सिखिरिया औ सानसे बा साननैनि उनाव मोजाङै बिदै दैगोन बियो जोङो सिखिरि खौ बिरहोखांनायनि उनाव जोङो बिदैफोरखौ थख' थख' जोङो बोखानानै जोङो बेखौ मोजां मोनसे हियाव जोङो दोननांगौ बेनि उनाव जोङो ओ सम सम बेखौ जोङो नायबाय थानांगौ बेनिफ्राय एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारबायना ओंखाराखै।
औ।
जेब्ला जोङो एम्फौ लाथा फिसियो ओंख ओंखारगोन अब्ला जों बेखौ मोनसे सान्द्रियावहाय लानानै जोङो जि गांसे बनानै बेवहाय ओइ गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होना होनांगौ बेनि उनाव थिग बिब्दिनो जेब्ला एम्फौ लाथा फिसाया बेखौ इन्दि बिलाइखौ औ लासैनो जायै जायै देरबोगोन जों बेखौ एसे देरनायनि उनाव जेब्ला जोंनि आसिसेबां जाबुगोन अब्ला जों बेखौ दान्दा महरै खानानै जों बेयाव आलायना दोननाय जायो।
औ।
बेनि उनाव औ। जोङो बिदि सम सम ओ बे एम्फौ लाथा दोननाय जायगाखौ बा जोङो बे सेर एम्फौ लाथा जाखांनाय। बिलाइनि थारिफोरखौ बा खिफोरखौ जों गारबाय थानांगौ मानो होनोब्ला बिदि साखोन सिखोन लाखियोबा एबा ओ गारोबा बिनि थारायफोरखौ अबोला एम्फौ लाथाया जोङो एसे थाबैनो देरो होननानै मिथिगौ आरो आरो लोगोस सेबा थाबनो गोमोन फैयो बेनि उनाव औ बेनि उनाव जेब्ला एम्फौ लाथाया गोमोन फैगोन अबोला जोङो माबायदि सिनायो बुङोब्ला जों एम्फौ लाथा गोमोन फैनायखौ जोङो एम्फौ लाथाया एसे गोमो महर जाबोयो आरोखि बेनि उनाव मोनसे बेनि ओमफ्राय सोदोब फैयो ख्राव ख्राव महरै ओ बेखौ जोङो गोमोन फैबाय होननानै मिथियो बेनि उनाव जोङो बै एम्फौ लाथाखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव जोङो गाव गो-गानखांनाय गोजाम जि एबा जोङो थाइजौनि बिलाइ नङाब्ला जोङो थालिर बिलाइ राननायखौ जोङो सोना दोननो नांगौ बेयाव जों औ लाथा एम्फौआ गाव फिथोब खानो थाखाय आर बेनि उनाव बेखौ जोङो बिब्दिनो सानब्रै हरनि उनाव बा हरबानि उनाव जों बेखौ बोखानानै जोङो जिरनो हा हायो आरो जेब्ला एम्फौ ला थाया मोजाङै मोदोम जायो एब्ला फिथोबखौ मोजाङै बियो। ओ दिहुनजोबो आरो बेनि उनाव। जोङो बोखानानै एम्फौ लाथाखौबो जोङो जानोबो हायो गाव न'आवनो एबा जोङो फाननोबो हायो।
औ।
जेरै जोङो मिथिनो मोनो एम्फौ लाथानि बेसेनाबो एसे ओ दाम गोसा होननानै जेरै जोङो जोंनि ओनसोलावहाय एम्फौ लाथा फवासेयाव जोंनिया जौसे राङाव जोङो फाननाय जायो आरोखि।
औ।
औ थिग बिब्दिनो जोङो फिथोबखौबो जोङो गुबुनफोरनोबो हाथाय बाजारफोरावबो फाननो हायो मानो होनोब्ला इन्दि खुन्दुं लुनायनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा फिथोबखौ बायो। बेनि अनगायैबो जों गावनो न'आवनो जोङो फिथोबखौ जोङो इन्दि खुन्दुं लुनो हायो। थिग बिब्दिनो इन्दि खुन्दुं लुनाय बुङोब्ला जों गिबियावनो बै फिथौखौ मोजांङै साखोन सिखोन सुना लानायनि उनाव जोंङो बेखौ रुनांगौ आरोखि बिदिनो थाम ब्रै घन्टानि थाखाय जेब्ला फिथोबा एसे रुइथाबगोन अब्ला जों बेखौ बोखांनानै फिन खेबसेबाव जोंङो दै गुसुआव सोमना लानाय जायो जाहाथे गुदुंङा खारो बिनि उनाव जों बे खौ बिदिनो ओ औव जिब्रै जिबा गाहाम फिथोबखौ ज' लानानै जोंङो बेखौ थावख्रि ओ थावख्रि लुनाय जायो आरोखि इन्दि खुन्दुं लुनाय जायो। बिनि उनाव जोंङो बैय लुनाय इन्दि खुन्दुंखौ जोंङो गाव न'आवनो जोंङो सिबो दानो हायो अब्ला जोंङो खुन्दुं महरैबो जों बेखौ फाननानै जोंङो रां बुथुमनो हायो एबा जोंङो रांनि मदद लानो लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफोरा दाल' नंङा ओ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो गावनो न'आवनो इनि खुन्दुं लुनानै गावनि थाखाय समायना रमायना बर'नि आगर हाजो आगर फारेव मेगन बोग्रि बिबार दिंखिया बिबार बिदिनो आगर होनानै गाव गावनो फास्रा राननानै लायो एबा जोंङो जोमग्रा जि जानानै जोंङो जोमनायखौ नुनो मोनो। आरो मिथिना मोनो जि जोंनिया इन्दि इ खुन्दुंनिफ्राय दाना लुनाय एबा जोमग्रा एबा फास्राफोरा जोंनिया जोबोद मोजां बे खौ लानो थाखाय मानो होनोब्ला बियो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय लुनाय जिफोरा गुरै जायो आरो लोगोसेनो मिथिना मोनो जों बेखौ लायोब्ला जोंनि मोदोमाव माननाय आरो बिदि जग्राफोरा जानो हाया होननानै
औव
लोगोसेनो जों आरो मोनसे बाथ्राबो मिथिबावो जे इन्दि खुन्दुंखौ लायोबा जोंनिया औ बहाबाफोर नोङो जेरै गावनि माबाफोर जोंङो एगजामफोर ओ होनो थांङोब्ला बाबो जों मोजां मोनसे खामानिफोराव जों थांङोब्ला जों बे इन्दिजिखौ लानानै थांङोब्ला जोंनि खामानिया जाफुंसारो होनना जोंङो मिथिनानै मोनो। खोनादोंना नोंथांङा? औ बिदिब्ला नोंथांङाबो ओ एम्फौ लाथा फिसिनायनि सायाव एबा बिदिनो थावख्रि लुनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औव ओ नोंथांङा फोरमायनाय बादिनो जोंनिथिंजायबो आंङो बेबायदि एम्फौ फिसिनाय एबा थाव ख्रि लुनायखौ माबोरै लुनाय जायो नोंथांमोननि ओ नोंथांङा फोरमायबादि फोरमायनाय बादिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरै लुनाय जायो जोंनि ओनसोल आथिंजायबो बेबायदिनो एम्फौफोरखौ फिसिनाय आरो थावख्रि लुनायफोरखौ आं नुनो मोनो आरो। ओ जोंहा न'आवहाय बेबायदि एम्फौ फिसिनाय एबा बिदि थावख्रि लुनाय जोंहा न'आव खालामनाय जाया नाथाय नाथाय आंङो नुयो जोंनि साखाथियाव बिदि गोबां एम्फौ फिसिनायफोरखौ आंङो नुनो मोनो आरोखि। आंङो बिथांमोनखौ नुनो औ बिथांमोनखौ नुनो मोनोखि बिदि एम्फौफोरखौ गोबां जोथोन लानायजों बेफोरबायदि फेदेरनाय बा ओ बे एम्फौफोरखौ गोबां जोथोन खालामनायफोरखौ आंङो नुनो मोनो बिथांमोनखौ आं आङो नुनो मोनो ओ गोबां बे एम्फौफोरनि थाखाय जाग्रा आदार बायदिसिना बिलाइ ओ नायगिरनायखौ फोरखौ लाथा ओ ओ इन्दि बिलाइ नागिरनायफोरखौ आङो नुनो मोनो ओ आरो ओ जेब्ला गामियावहाय मोना अब्ला गुबुन दाबसे गामियाव बो थांनानै बिदिनो बिनि थाखाय इन्दि बिलाइ आरो बिदिनो ओ जाग्रा बिदि बिलाइफोरखौ नागिरनानै बे एम्फौफोरनो होफैनायखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ
औ बेजों लोगोसे ओ बे इन्दि बिलाइखौ माबोरैहाय बिसोरो बेबायदि लायो होनोब्लाथाय बे इन्दि बिलाइनि थाखाय माखासे रांफोर एबा ए इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ लांनायनि बदलै बे एम्फौफोरखौ जानो थाखाय एसे हरनाय बेफोरबायदिखौ आङो नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायै औ बिनि अनगायैबो आरोबाव ओ बिथांमोना एम्फौ एम्फौफोरनो बे इन्दि बिलाइफोरखौ ओ माखासे गनफोर बा बेफोरबायदिनो खानानै होनानै बिदि एम्फौफोरनो जानो थाखाय बिदि ओ थिखांना होनायफोरखौ आंङो नुनो मोनो आरो लोगोसे आरो ओ लोगोसे आरो आरो बिदि आ एम्फौफोरखौ बे मोनसे गांसे न'आवहाय न' सिङाव बा बारान्दा फोरावहाय बेफोरखौ आङो लानायफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ जाय बेफोर लानाय न' सिङावहाय जायफोराबा बिदि मोदोमनाय थाव बा क्रि पाउदारफोर लादों बिथांमोनखौ ओ बारा इसेबां बिदि एम्फौखौ नायनो होयो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो मानोना आं खोनानो मोन्दोंखि औ मानोना खोनानो मोन्दों मा एम्फौ न'आवहाय बिदि थावफोर लायोब्ला बिदि मोनामनाय बुस्तु लानानै हाबो ब्ला एम्फौफोरा मोजां जाया बा थोयो बेफोरबायदिखौ होननायखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
बेजों लोगोसेबो आरो बे एम्फौनि एम्फौ लानायनि एम्फौ लानायजों जोंहा गोबां मुलाम्फाफोरबो जानायफोरखौ आं नुनो मोनदों मानोना एम्फौ लानायनि गेजेरजोंबो जोंहा बे एम्फौफोरखौ दखानफोरा बाजारफोराव फाननायनि गेजेरजों जोंहा माखासे थाखा फैसानि ओ सुंसनाइ नुनो मोनदों आरो लोगोसे बेजोंनो जोंहा थावख्रि लुनानै माखा से खुन्दुंफोर दिहुननाय इन्दि आरो इन्दि खुन्दुंजों जोंहा जि दानानै फानोब्लाबो इन्दि इन्दि सिफोराबो गोबां ओ बाजारफोराव दखानफोराव गोबां बेसेन गोसा फोरखौ आंङो नुनो मोनदों। आरो इन्दि खुन्दुङआबो गोबां बेसेन गोसा बेफोरखौ फालांगि खालामोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा फोर जायो आरो जोंनि न'खर खुंनायाव गोबां हेफाजाब खालामो आं बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोंहा एम्फौ औ लोगोसे जोंहा एम्फौ फिसि फिसिनायावथ' जोङो आजिखालिथ' सोरखारनिफ्राय बिदि एम्फौनि मुङावहाय बिदि ओ न' गांसे बा सोरखारनिफ्राय बिदि न' फोर खौ नु-नु ओ जोङो मोननायफोरखौ नुनो मोनदों बे न'आवहाय जोङो एम्फौ फिसिनानै बिदि सर कारनिफ्राय न' मोननाय आरो बेयावनो जोङो एम्फौफोरखौ फिसिनो माखासे फालांगिफोर खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो कि जोंनि बर' आइजोफोराबो न'आव ओरैनो थास्लाय। फ्राय न'नि खामानिफोरखौ मावनायफोरजों लोगोसे बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनाय बेफोरबायदि खामानिफोराव। ओ मावनानैहाय बिदि सोरखारनि बिदि माखासे न'फोर फैनायफोरखौ एप्लाइ खालामनानैहाय बिदि एम्फौफोरखौ फिसिना माखासे फालांगिफोर खालामनांगौ बेजों जोंहा न'आवहाय बे थाखा फैसानि सुंस'गोन आरो लोगोसे जोंनि न'खरफोरखौ खुंनायाव हेफाजाब खालामगोन होननानै आं सानो आरो
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनोब्ला फोरमायजागोन।
औ नोंथां। औ औ नंगौ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिदिनो सोरखारनिफ्राय गोबां मदद होदों आइजोफोरनो था फिनायाव जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो। ओ सोरखारनिफ्राय जोंनियाव एम्फौ लाथा फिसिनायनि मुङै न' न' न गंसे गंसे मोनदों आरोखि एम्फौ लाथा दोननायनि थाखाय गंसे न' नांथारगौना बि थाखाय लोगोसेनो जोंनिया दासानदि सोरखारनिफ्राय मिसिंबो मोनबावदो गोदोथ' जोंनिया थावख्रिखौ आखायजोंनो लुयोमोन। नाथाय बिदिनो सोरखारा मिसिं हरदों आरोखि थावख्रि लुनायनि थाखाय जाहाथे खम समनि गेजेरावनो गोबां जोङो इन्दि बे खुन्दुंखौ जोङो लुनानै दिहुननो हायो बेनि थाखायनो। लोगोसेनो बर' आइजोफोरनो बा आइजोफोरनो एम्फौ फिसिनायनि मुङाव जोंनो जेरै ओ थाखा दाहार हरनाय लन बिदिबो होदों जाहाथे गावनि न'खरखौ फोसाबनायनि लोगोसे बिदिनो न'खर खुंनो एसे मदद होनो हायो बेनि उनाव जोङो बर' आइजोफोरा बिदिनो। थावख्रि लुनानै जा खुन्दुं दिहुनदों जों बेखौ सोरखारनो हरो बा सोरखारा बेखौ खौ जोंनो एसे बेसेन गोसा महरै होनानै जोंनो रां एसे गोबां होनानै जोंनिफ्राय बायनानै लाङो। बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा सोलिगासिनो दङ बा ओ जोंखौ न'खर खुंनायाव न'खराव हौवाफोरजों मदद सम सम मदद होफाबोगासिनो दं आरोखि औ बिदिब्ला नों दा जोंनि समाबो जानानै फैबाय।
औ
औ जोंनि रायलायनायखौ जोङो एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ